हेलौ हेल' नोंथां खोनादो।
औ खोनाबाय
अब्ला जों दिनै माखासे बिजनेसनि फारसे सावरायलायनोसै नामा ना?
जागोन नोंथां फालांगिनि सायाव ना नोंथां
औ औ औ माने मा फालांगिखौ मावोब्ला माने जोङो मोजांसिन हामसिन माने मोजां रां आरजिनो हायो बेफोरनि सायाव
औ जागोन नोंथां
आदानि बायदिब्ला मा फालांगि मावोब्ला साबसिन हामसिन थाब रां आरजिनो हागोन बुंनो हागोन नामा
हायो नोंथां औ जोंनि जायगायाव ओरैनो थोजासे माने रांखावरि माने फालांगिया माव मावनोबो हायो आरो गोबां रोखोमनि माने फारमानेन्ट माने माने माने पारमानेन्टबो मावनो हायो आरो टेम्परारिबो खालामनो हायो आरो अनेक रोखोमनि मानि फालांगि खामानि मावनो हायो आजिखालि माने मानि दा टेम्परारि फालांगि होनोब्ला जोङो माने फिसा फिसा माने फालांगिखौनो बुंनो बुंनो हायो आरो माने जे रोखोम जोंनि बर' आइजोफोरखौनो होनो बुंनो हायो मैगं फाननाय मैगंनिफ्राय लानानै नोङो ओ बिदिनो माइ फाननाय न'आरि न'खर सोलिनो थाखाय बेफोर आरो टेम्परारि आरोना बेफोर न'नि रिसार्चफोरखौ आरो दा पारमानेन्ट बो दङ माखासे दा बेखौनो बुंनो हायो दा फार्मिं खालामनायबो खालामनो हायो
जेरै आबाद मावनाय ना नोंथां आबाद मावनायाबो दा बिजनेस जायो दा नङा दा
औ जायो नोंथां दा फालांगि होननानै बुंनो थाङोबा जोंनि फालांगि होनोब्ला जोंनि मानसिफ्रा जेबो बुजियामोन बै समाव माने दा फालांगि होनोब्ला सिगां समाव जेबो रोङामोन आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा दा एसे एसे आइदिया माने रोंबोबाय आरो दा गोबां रोखोमखौनो दा फालांगि खालामनानै जाबोनायखौ नुगासिनो दङ फिसानिफ्राय लानानै गिदिर दा बेफार फालांगि जोंनि खाथि खालानि ओ भुटान रायजोआवबो माने बेफार फालांगिखौ माने ओ फानलायनाय खालामो आरोना खाथिनि हादरनि मानसिफोरजोंबो माने दा जोङो फालांगि होनोब्ला माने बैफोर माने गोजाम आदब फोरखौबो माने गाराखै आरो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै मैगं फाननाय ना फाननाय बेफोर हाथायाव दख'ना फाननाय सि दानानै बेफोर बेफोरबो मोनसे फालांगि आरो। दा जोंनि जायगायाव दा बोथोर नायै बोथोर फालांगि खालामो। दा गयनि फालांगि। गय गयनि फालांगि सोलिगासिनो दङ। दा बांसिन दा गय'आबो बेसेन मोनो। जोंनि जायगायावथ' दा दा सेभेेनटिफाइभ केजि मोनो सेरसेयाव। गय गयखौ मार्केटआव फानोब्ला माने हाथाय बाजाराव। था लानानै फानहैबा गाव
खोनादों जोंतिनि बांसिन साहा आबाद मावनानै बांसिन रां आर आरजि खामायगासिनो दं आरो दासान्नैसो
औ
साहा आबाद बिनिफ्राय आब माइ आबादखौ बे जोंथिं बोसोर माने बार' मास।
औ
जिनै दानाव जाखिनि दिन दङ बे दिनाव गासै माने जा एसेबां दिन दंङ बेखिनियावहाय जोंनिथिं दुब्लिया खालि थाया आरोना नोंथां। एगदम माइ आबादखौ मावफ्रामजोबो।
नि खोथा नोंथां। बहुद गोजोननायनायनि
औ औ।
अब्ला जोंनि समाजाबो सोलायबाय सोलायबोबाय बोगा औ सिनो दङब्लावोब्ला बिराद मोजांनि खोथा नोंथां औ।
दायो जोंनिथिं माइ गायनाया जोबफ्राम जोब्बाय जोंनिथिं। दा आरो बे माइ गायखांनायनि उनावहाय जा जोङो। बेसर बेसर गायगोन। बिनि उनावहाय ओ बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो ना फाननो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो।
अ बहुद मोजां नोंथां।
उम बहुद मोजां खोथा आरो दा दा जोंङो माने बेफार फालांगिखौ खालामनांगौ मानो होनबा जोंङो जोंङो दा दासो एफा एनै माने आवगायबोगासिनो दङ माने जोंङो माने गुबुन ओ गुबुन हारिफोरा माने बै समावनो माने एडभान्स आरो एडभान्सआव फालांगि होनोब्ला गोजौ थाखो आवखामोन। जोंहा दा एसे एफा एनै आवगायबोगासिनो दंङो बिराद मोजांनि खोथा माने दा बेफार फालांगि गैयि बेफार फालांगि गैयाबा गावखौ माने नोंङो बेखार होननानै साननानै लायोबा बिराद गाज्रि आरो बेखार फालांगि खालामनानै थांनानै थागासिनो दंङो गोबां सुबुंफोरा साख्रि बाख्रिखौल' माने लामा नायालासिनो बेफार फालांगिखौ माने आवगायलांङोब्ला माने गावखौनो माने गोग्गानाय खालामनानै लानो हायो आरो नोंथां दा गोबां सुबुंङानो गोबां सुबुंङानो दा लाइमोनफोरा बेखार होननानै गावखौ साननानै लायो। बे बिराद गोरोन्थि आरोना नोंदां आंङो दा बेखार होननानै सानालासिनो फालांगियाव आवगायोब्ला बिराद मोजां आरोना जोंनि सुबुं समाजाव दा फालांगि आदब खायदा माने स्किल नलेजखौ माने माने फोरोंथाइ आदब खायदाजों फोरोंगासिनो दङ गुबुन गुबुन एनजअ फोराबो सोलोंथाइ होगासिनो दंङो जे रोखोम एग्रिकालसारनि खेथ्रआवबो दा ट्रेनिं माने माने वार्कशप माने फोरोंथाय फोरोंगासिनो दङ आरो बेफोरखौ सोलों जोङो सोलोंनाय टाइमाव सोलोंनांगौ आरो आं बेखौ सानो आरो नोंथां
हेल' नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना औ-औ
औ नोंथां खोनादों
दा जोंनि आ जोंनि जायगानि मानसिफ्रा खाथि खालानि मानि बर' आइजोफोरखौ आं बांसिन फालांगि मावनायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो आइजोफोरानो बांसिन बेफार फालांगिखौ मावनायखौ नुनो मोनदों
औ-औ नोंथां औ अब्ला नोंथां बे आ बर' आइजोफोरा भुटानाव थांनानै खमला फिथाइ लाबोनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो थांगोन नोंथां आंङो खाथि खालानि जोंनि हादराव थांनानै खोनादों नोंथां
आं खोनादों नुनो मोनदों जोंनि गामि गामिनिनो होनजायो आरोना नोंथां
उम-उम
बे साथाम साब्रैसो दङ आइजोफोर बिसोरो सानफ्रोमबो भुटाननिफ्राय माबा माबि हमना ला फिथाइ सामथाइ लाबोनानै जोंनि बे आसामावहाय लाबोना फुन फानफैयो आरोना जे गोबां मुलाम्फा मोनो बिसोरो बुंनो माने खोनायो आरोना आरो बिसोरो खोन माने फोरमायना लायोदि माने गुबुन हादोरनिफ्राय होननानै फानोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनोन होननानै बेबायदियैनो लासै लासै माने बर' आइजोफोराबो लोगो जालायनानै बेफार फालांगि खामनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां
औ नोंथां बेफोर वमेन्स इम्पावारफोरनि गोहो बांहोनायखौ आं नुनो आरो थुलुंगा होयो आरो बेफोरनो
बे मोनसे बिदिन्थि आरो आरो आङो नुनो थांबावदों नोंथां बे जोंनि जोंनि बर' सुबुङा जेनेबा थेनजिं बड'साखौ नों थाङा खोनादोंना बिथाङा
औ खोनादों नोंथां औ
बिथाङाथ' बान्था मोनदों बे बिथांनि फालांगिया माने अर्गेनिक आरो ना माने जेबो माने केमिकेल बुस्थु होयै बिथांनि साहा बिलाइखौ बिथाङा इम्पर्ट एन्ड एक्सपर्ट खालामो माने माने गुबुन हादराव फानहरो आरोनो बिथांनि माबाया माने गोग्गो देहाया साहा फुदुंनानै लोङोब्ला बिराद मोजां जायो माने बिथांनि साहा बिलाइआ आं बेखौ नुदों आरो बिथाङा बान्थाबो मोनदों जोंनि बेफोरनो जोंनि जोंखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय आरोना लाइमोन जों आरो सुबुं समाजखौबो थुलुंगा होनाय बेफोरनो उम आं बेखौ सानो आरो दा बेफोरजों लोगोसे गोबां रोखोम आबाद मावनानै फालांगि खालामनानै जानो हायो जेरोखोम फार्मिं खालामनाय गय बागान खालामनाय बेफोरजोंबो गय बागाना पारमानेन्टलि नोङो बिजनेस माने बिजिनेस माने खालामनानै जानो हायो गय बागानजोंबो थालिर बागानजोंबो जाहोनो हायो नारेंखागि बागानजोंबो जानो हायो
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा
औ नोंथां समाबो बारबोबाय औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
आंहाबो रायज्लायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां अब्ला
दे